हेल'
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
खोनायाखै बारा
औ खोनाबायना हेलौ
औ औ औ औ
अ नोंथां जोंङो दा ओरैनो जिब जुनार ओ फिसिनायनि बागै ओ सावरायनोसै नामा
औ जागोन
औ गिबियाव आं बुंग्रोनोसै ना नोंथां अब्ला
औ जागोन नोंथां
गिबियाव आंङो बोरमा फिसिनायनि बागै बुंग्रोनोसै
औ
जोंहा बोरमा फार्म बा बोरमा फिसिनाय होनोब्ला जोंहा बेबो मोनसे जोंनि जिउ दानाय बा जिउखौ सुंथानायनि मोनसे राहा लामा आरो बोरमा फिसिनानैबाबो जोंङो न'खरखौ सामलायलांनो हायो जिउआव बिदिनो जों बोरमाखौ बोरै फिनांगौ होनोब्ला बुंनो हायो जेरै जोंङो बोरमाखौ बुरजायै फिनोब्ला गिबियाव जोंङो बोरमाखौ दोननो थाखाय बोरमानि न' बा गन्द्रा लुग्रोनांगोन आरो बेनिफ्राय बोरमानि गन्द्राखौ ओरैबायदि लुनांगोन नोंङो जे बोरमानि खिफोरा हासि जेनेबा बोरमानि बै न'खौ बैसांनि लुनो नांगोन जाहाथे बोरमाया जेब्ला खियो खिनाय समाव जि बै बैसांनिफ्राय जि बैसांखौ नोंथांङा गुदुं गोनां खालामनांगोन बै खि जे बोरमाया खियोब्ला खिफोरा जाहाथे हायाव गोलैनो हायो गोलैबोनो हायो नंङाब्ला जेनेबा नोंथाङा बैसां बानायालासिनो समान हायाव दोनोब्ला बोरमाया मोनसे जायगायावनो खिसोमबाय थायोबा गाज्रि जायो नंङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंङो गोजौ जायगायाव बानायोब्ला मोजां जायो आरो बेनिफ्राय जोंङो बोरमाखौ गिबियाव फिसिनायखौ जोंङो बोरमाखौ लाबोजेनोब्ला जोंङो मा होनदों बोरमाखौ जोख्लि बोरमा बा एसे देरफुनाय बोरमाखौ लाबो बा मोजां जायो आरो मानोना जोंङो बोरमाखौ फिसानिफ्राय फिसियोब्ला जोंहा गोबाव सम लायो आरो जे जोलै बारायनो थाखाय बेखायनो जोङो एसे गेदेर खाखौनो फिसियोब्ला मोजां जायो गेदेरखाखौ फिसियोब्ला जोंहा थाबनो फिसा बा जोलै मोननो हायो आरो बेखायनो जों एसे गिबि बोरमा लाजेननायाव एसे गिदिर गिदिर बोरमाखौ लाजिनोब्ला मोजां जायो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बोरमाखौ ओम दोनबाय न'आव बेनिफ्राय नोंथाङा बोरमाखौ मा जाहोगोन होन ब्ला नोंथाङा बोरमाखौ जेनेब्ला नोंथाङा न' खाथि हाग्रा खाथिब्ला नोंथाङा बोरमाखौ खौ हाग्रायाव गुमनो लांनो हागोन आरो नोंथाङा हाग्रा खाथिनि नङाब्ला नोंथाङा बोरमानो ओ दंफां बा ओ दानाफोर होबाय थानो नांगोन आरो बिफांफोरनि दालायखौ दानख्लाय दानख्लाय होनो नांगोन ओ ओमफ्राय नोंथाङा ओ दानायखौ ओरैबायदि होनांगोन जाहाथे बोरमाया सोर गिदिं गिदिंनानै जानो हायो बेखायनो जों बोरमाखौ ओ बोरमानो गांसो फोर होयोब्लाबो बेखौ खाबदावनानै होनांगौ जाहाथे बोरमाया गिदिं गिदिं जानो हायो नङाब्ला हायाव होयोब्ला बोरमाया सिं हाजों नांजाबनाय बा सिङाव थानायखौ जाया सा सानैखौल' जायो बिदि आरो बेनिफ्राव जेरै जोङो बोरमानो नांगौ समाव ओ मुलिफोर होनो नांगौ माखासे बेरामफोरनि थाखाय बेनिफ्राय आरो उम माखासे ओम बोरमानाव फिलौफोरबो जायो बिनि थाखाय जोङो फिलौनिबो मुलि होनांगौ जायो ओम बिदिनो जोङो बोरमानो ओ जेनेबा भिटामिनबो नांगौ जायो नालाय भिटामिनबो होनो हायो जोङो सम सम बेनिफ्राय जोङो बोरमाखौ जेब्ला ओ फान्था होयो बेनि उनाव जेब्ला ओम बोरमाया ओ जेनेबा स्नि बा द' दाननि गेजेराव फिसाफोर होयोब्ला नोंथाङा फिसाखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन आरो। ओ जेनेब्ला ओ बोरमाखौ हाग्रायाव हगार हरोब्ला नोंथाङा बै फिसाखौ ओ हाग्रायाव हगार हरनो नाङा बा न'आवनो लाखिनांगोन आरो। हाग्रायाव थाङोब्ला फिसाया आन्दायनानै थाबोगोन। ओ बेनि थाखाय नोंथाङा बे फिसाखौ न'आवनो लाखिनानै दोननांगोन आरो। आरो ओ फिसाया थाङोब्ला आन्दायनानै थाबोब्ला जिब जुनारफोर बा सैमाफोरा ओ जागोन ओ बिदि जायो आरो बेखायनो जोङो फिसाफोरखौ न'आवनो लाखिनानै दोननांगौ आरो नों थां ओ बिदिनो जोङो बोरमाखौ ओम बोर ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि फिसिनो हायो जोंहा बोरमाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै जोङो मोनफ्रो ओ सरासनस्रायै बोरमा फियो नङा होमबा। गोसो दों बा ओ लकेल बोरमा आरो दङ जोंहा राम बोरमा। बेफोर बोरमाफोरखौ रुजुनानै नायोब्ला जोंहा बो राम बोरमाया बांसिन दाम जायो आरो मानोना बियो देरसिनोबो आरो बिनि हो जेनेबा ओम मोदोम बा बेदर फाननायावबो जोंहा बेखौ बांसिनै दाम मोनो आरो राम बोरमाखौ। ओ आरो बियो गाइखेरबो होयो जोंहा ओम गोबां मानसिफोरानो बुङो जि बोरमानि गाइखेरा मोसौनि गाइखेरनिसाय गोथावसिन जायो होननानै सा फुदुंबाथाय। ओम बेखौ मानसिफ्रा बुङो आरो जेनेबा बोरमानि गाइखेरखौ साहा फुदुंनानै लोङोब्ला मोसौ गाइखेरनिखफ्रायबो गोथावसिन जायो होननानै मानसिफ्रा बुङो आरो नोंथां। बिदिनो सम मोनोब्ला आंबो बिदिनो लोंगोन आरो नोंथां बोरमानि गायखेर ओरैनो नोंथाङाबो मबाफोर फिसियो नामा अमाफोर बा मोसौफोर हेल'
औ
औ औ नोंथाङाबोमा अमा फियो नामा होनदों खोनादोंमोन आङो बिदिनो
औ आं अमा फिनायनि बुंनो बुंहांदों जेरै अमाखौ फियो
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे बुंलांदो
अमा फामु जागायनो थाखाय मोनसे गोख्रों सानखान्थिनि गोनां जायो मोनसे गोजौ मोजां दै बोहैनाय हानि फुख्राखौ रैखाथि होनाय मोजां दै बोहैनाय आरो बार बारनायजों दथायारि खलमफोर बानायनाय गुफुं फिसा जोनोम होग्रा जुनारफोर जेरै गेदेर गुफुर एबा दुरब मोननो हानाय आरो
आरो
आदार आरो गोग्गो दैनि मोनसे फोजावथाय फुंखाखौ रैखाथि होनाय
औ जेनेबा जेनेबा अमानो जेनेबा मोजां दैबो नांगौ आरो ने नोंथां
औ दैबो नांगोन अमा फिनो थाखाय
माने जेनेबा मोजां दै खाथिब्ला मोजांसिन जायो आरो ने होमबा दै बोहैनाय जायगा खाथि थायोब्ला मोजां जायोना नोंथां
औ दे बबावबा जायो जेरै खिफोरा दैयाव गोलैलांगोन बिदि
औ औ नंगौ नोंथा नंगौ। बिदिनो नोंथाङाबो बेसे गोबावसो जाखो ओरैनो अमा फार्म बानायनाया
बोसोरसे जाबायमोन आं अमा फादाम खालामनाया फार्स्टआव अमा बुन्दि दसथा बायबाय आरो बुन्दा माबा बायबाय बिसोरखौ फिसा जाहोबाय बिनि उनाव जाजालांबाय अमाया बिनि उनाव अमा फिसाखौ बाजाराव फानहैनानै रां मोनबाय जेरै रांखौ न'आव बाहायबाय बिदिनो जोङो अमाजोंबो
अमा फिसा मासेयाव ओरैनो बेसेबांसो रां मोनो नोंथां
अमा फिसा मासेयाव जेरै बुन्दिया दाम खम लायो जेरै आराय हाजार आरो बुन्दाया थिन हाजारसो लायो
औ अब्ला नोंथाङा जेनेबा बे अमा जे फार्माव फिग्रा खुगा गोलाव गोलावखौनो फियोना नोंथां?
खुगा गोलाव गोलाव खुगा गोलाव औ
फार्माव फिसिग्रा अमाया
औ औ
औ ओरैनो नोंथाङा ओमफ्राय अमानो आदारखौ माखौ होयो अफ्रि बा गुन्दै ना दानाखौ होयो
आङो दखाननिफ्राय दाना बायना लाबोयो गुन्दैबो होनाय जायो।
औ ओरैनो दासान्दि अमाया माबैसे दं नोंथांनियाव?
दासान्दि आंनाव बाजिथा दं
बाजिथा अबला फारामा गिदिरानो नङा होमबा नोंथां?
औ फाराम गिदिरानो अमा
गिदिरानो होनब्ला ओरैनो नोंथाङाथ' दा बे अमा जि अमा फाननानैनो न'खरखौ सामलायगासिनो नामा?
औ आं अमा फाननायनिनो न'खरखौ सामलायगासिनो दं।
बे ओरैनोथ' रां खरसाया मोजाङानो जायोना?
औ रां खरसाया मोजाङानो जायो बाहायनो रोंबा
ओरैनो नोंथाङा जे अमा फिनानै दा ओरैनो फाराम बानायनानै माबायदि मोनदों?
आं मोजांखौनो मोनदों अमा फिनानै।
उम खस्थ'आ ओरैनो माबायदि जायो नोंथां एसे फोरमायनानै माबायदि खस्थ'फोर दङ नामा अमा फिसिनायाव खस्थ' थायोना अबेबा बबेबा जुनार जिब जुनार फिसिनायावबो?
खस्थ'आथ' दं अमा फिसिनायाव जेरै नोङो अमा खिफोरखौ फुं फुङावनो साफा खालामनांगोन नङाबा मैला जागोन
औ औ
सुइन फिभार जायो अमाना बेखौ नोङो थेक्सेन होबाय थानांगौ नमाखौ टाइम टु टाइमाव। बिदिनो खस्थ' दं राव अमा फार्म माबानायावबो
औ बिदिब्ला औ बुंनाय नोंथां
जोङो साब सिखन खालाम लाखिनांगोन हाइजिन लाखिनांगोन।
औ औ। ओरैनो ओ औ जेनेबा अमाखौ जेनेबा अमा दोनग्राखौ सुबाय थानांगौ आरो ने?
औ सामफ्रामबो सुबाय थानांगौ।
ओरैनो नोंथांनाव गुबुन खामानि मावग्राबो दङ नामा ओरैनो गन्द्राफोरखौ साफा खालामग्रा?
सानै गुबुन खामानि मावग्रा लादों।
औ ओमफ्राय बिसोरना हाजिरा होयो ने? औ ओरैनो सानसेयाव बेसे हरो?
सानसेयाव आं सासेनो बाजौ राङै होयो।
आच्छा। अब्ला नोंथां नोंथांनाव खामानि मावनानैबोथ' बिसोरो गावनि न'खरखौनो फिबोबाय। फिबाय दं नङा होमबा?
औ आंनाव खामानि मावनानै बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ सोलिलांगासिनो दं।
उम उम मोजाङानो जादों नोंथां जेनेबा नोंथांनि सिङावबो गुबुना खामानि मावनानै दिनै जागासिनो दं नङा होमबा।
औ
औ ओ जों जि सावरायबाय नोंथां। ओ नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा? औ। उनफोराव सम मोनब्ला रायलायफिनसै ने नोंथां?
औ नोंथां।
औ दे अब्ला नोंथां दे।